नोंथां
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय अ आमफ्राय नोंथां जानाय लोंखांनायफ्रा जाखांबाय नामा नोंथां
जानाय लोंनायाथ' जाखांबायमोन नोंथां औ ओंख्रिआ जोंना सबायजों नाजोंसोमोन नोंथां
अ माथो गोथावानो नोंथां माथो
औ गोथावआनो माथो होनबावनो नोंथां जानांसिगोन
ओ औ औ औ आमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा जोबजोब्बाय नामा नोंथां
गायनाय फुनायाथ' बिदिनो नोंथां सोलिगासिनो गायखाङाखै जोब्बाव मा होनो जोबबावाखैनो दंबावो
ओ गामिफ्रावबो दंबावो बयो नामा नोंथां
औ दङ नोंथां नोंथांनिखौ रावखौ एसे फिसा फिसा खोनादों नोंथां एसे मबाइलखौ खुगा गुदिआव लानानै रायलाय
अ अ जागोन दे नोंथां जागोन एबार खोनादों ना नोंथां
औ खोनाबाय दे औ खोनाबाय खोनाबाय एबार दे औ औ
आमफ्राय नोंथा दा फ्रि जाबायबायगोन नामा नोंथां
फ्रियाथ' आङो फ्रिआनो नोंथां आमफ्राय खबरफ्रा मामोन नोंथां
ओ नोंथांनि खबरथ' जेबो गैया नोंथां आं ओरैनो नोंनि नोंथांनिफ्राय आं एसे मोनसे टपिकनि बागै मिथि मिथि लुबैदों आरो ना नोंथां
अ जागोन दे नोंथां
अ बिदिबा नोंथांआ आंनो दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा ट्रेभेलिंनि बागै
औ हागोन नोंथां हागोन दावबायनायनि खौ औ बिदिबा आङो फोरमायलांसै नोंथां
औ दे नोंथां
दावबायहोनाय होनोब्लाथ' जोंहा नोंथां गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायनाय थायो जेरै खाथिखव दावबायनाय गोजानाव दावबायनाय जायगायाव एबा एरियाआव दावबायनाय बैफोरबादि रोखोमनि थायो आरो दावबायनाया जोंहा दावबायनायावहाय मा होनो जायगाखौ नायनानै जोंहा माखासे गोबां मा होनो रांखान्थि बाजेथनि सायाव सोनारो आरो आरो जोंहा दावबायोब्ला मा माखासे गोबां सांग्रांथि लानांगौबो दं आरो नोंथां आरो जों दावबायबा मिथिखायो नोंथांआबो मिथिनांगौ जायो मिथिखायो जायो जानांगौ मानो होनोबा जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा मा माखासे रांखान्थिनि गोनांथि जायो आरो नोंथा आरो जोङो मा रांखान्थिखौहाय माहोनो मेनेज खालामनो एबा मा बेफोरबा मा होनो मेनेज खालामनो एबा मा थोजासे बिबांनि माने नांगौ जायो आरो औ माने बेबायदिनो जोंहा जेरै बिदिन्थि बादियै जों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम सौहैनो थाखाय माखासे गोबां बिबांनि रांनि गोनां सो जेरै गोजानब्ला आरोना नोंथां आरो जों दावबायब्ला जोंहा माखासे गोबां बिबांनि रोंगौथिबो मोननो हायो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बैफोर जायगायाव मा होनो जाय बेफोर जायगाया मा होनो गोरों जायगा एबा डेभ'ल'प जायगा बैफोराव थाङोब्ला जों माने गोबां आनदाज लानांगोन दि आरो जों मा होनो बुजिना मोनगोनदि एबा सोलोंनो हागोनदि माखासे मा बैफोर जायगानि सु सुबुंफोरनि रायज्लायनाय बैफोरनि थासारि फरायनाय लिरनाय आरो माखासे मा मिथिंगायारि नुथाय आरो माखासे मा साखोन सिखोन बैफोरखौहाय जों मा होनो नुनानै सोलोंना फैनो हायो आरो जेरै जों बिदिन्थि महरै लानो हायोदि जेरै जों जोंनि जायगानिफ्राय जों गुबुन हादरसेयाव थाङोब्ला जों बैफोर जायगानि सोमोन्दै माने मिथिनो मोनगोन आरो आरो बैफोराव माबायदि सुबुं थायो आरो मा मा हारिनि सुबुंफोरा थायो बैफोरनि सोमोन्दै जों माने आबुङै मोजाङै मिथिनो मोनगोन आरो जोङो न'आव थानानै गोजाननि जायगाखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों नाहरनायनिफ्राय जों मा थांनानै नाहरनाय नायहैनायनिफ्राय माने साबसिन गैया आरो जोंहा मा नायहैयोब्ला जायगाबो नुबाय आरो गाव गाव माने रोंगौथिबो मोनबाय बैफोरबायदि जायो आरो आरो जों बुंनो थाङोब्ला बेरायनाय समावहाय जोंहा मा माखासे बाजेटखौ मानो लानो गोनां जोयो होनबा जोंहा मा बेवहाय जोंहा खाथियाव ना गो जानाव थांगोन जोंहा बैखौहाय मानो होनोब्ला सिगाङावनो मा सावरायग्रोना लाग्रोनांगौ जुदि न'निफ्राय खाथियाव थाङोब्ला जोंहा बांद्राय रां खरसानि मा होनो रां खरसा थांनाय जाया आरो आरो न'निफ्राय गुबुन दाबसे गोजानाव थाङोब्ला जेरै नों थांनायखौ जों गिबियाव सानग्रोनांगोन दि नों माजों थांगोन बाइकजों ना गारिजों ना बासजोंहाय बैफोर बायदियाव मा होनो बेसेबां बिसिबां रां खरसा जायो थांनायनि फैनायनि बैखौहाय माने गिबियावहाय सानग्रोनांगोन आरो जेरै जों बाइकजों थाङोब्लाथ' जोंहा बास गारिजों थांनायनि ख्रुइ गोबां मा होनो बांसिन खरसा जागोन जेरै बुंनो थाङोब्ला जों बास गारियावहाय मा होनो सासेयावहाय सेजौ बाजि रां एबा बाजौ राङावहाय जों दाबसे जायगायाव सहैब्ला मा जोङो बाइकजोंहाय बैफोरबायदि जायगायावहाय माने बेबायदिजों बेबायदि रांजोंहाय सौहैनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जों बाइकजों थाङोब्ला जोंहा गोबां खरसा दं मानो होनोब्ला जों बाइकआव थाव सोनांगोन मानोना बाइकआथ' जोंना ओरैनो खारा नालाय बेनिखायनो माने बाइकजों थाङोब्ला जोंहा गोबां खरसा जानो हागौ आरो आरो नोंहा बेयाव थांनायावहाय जानो जानाय लोंनाय थाहोनाय बैफोरनि माने गाससिनिबो खरसा ओंखारो आरो गोजान जायगायाव थाङोब्ला जों माखासे बिथिंफ्राव नोजोर होनाङोन जों जानाय लोंनायनि सायाव गोबां सांग्रांथि लानांगोन आरो आरो थांनानै अबाव थाहैगोन माबायदि थाहैगोन बैफोरनि सायावबो माने गोबां सांग्रांथि लानो गोनां जायो आरो जुदि जों सांग्रांथि गैयोबा गैयाब्ला ओरैनो मा होनो जाहाथा थांलायो जोंहा मा जिउआव मालाबा समावहाय जाब्रब थांय एबा मा खैफोदफोराबो सोमजिनो हागौ आरो नोंथां बिदिनो जोङो माखासे जायगायाव थाङोब्ला नों सानग्रोनांगोनदि जों गुसु जायगायाव थांनो नागिरदोंना गुदुं जायायाव थांनो नागिरदों थिग बेबायदिनो जोङो मा न'निफ्राय बबेबा दाबसे गुसु जायगायाव थाङोब्ला जों मा न'आव जुदि गरम जायोब्ला जोङो बैफोरावहाय माखासे गुसु जेकेट लाङालासिनो थाबा जानाय नङा मानो होनोब्ला बै फोरनि बोथोरफोरा बेलेग बैफोराव गुसु जानायनि जाहोनावहाय जोङो मा गोजांनोबो हागौ बिनि थाखायनो जों न'निफ्राय जोङो मा लांफानांगोन जेकेट गस्ला गुदुं बेबायदिनो जुथा बायदि बायदि मुवाफोर जाग्रा मुवाफोर बैफोरबायाददिखौ गासिखौबो माने रेदि खालामना लांनाया जोंनि थाखाय गाहाम आरो मानो होनोब्ला जोङो बैफोरखौ लांफायाबा हजोंहाय माने थावरिना थाहैनो हानाय नङा आरो जोंहा मा गोबां रां खरसानि खरसा जानो हागौ आरो। मानो होनोब्ला जोंहा न'निफ्राय लांफानाया बेलेग जायो आरो जायगायाव सहैनानै बायहैनायनि दामा बेलेग जायो आरो नोंनि एरियानिफ्राय माने गानग्रा जोमग्रानि बेसेना बेलेग जागोन आरो हजोंहाय थाहैनायनि माने जायगानि गानग्रा जोमग्रानि दामा बेलेग जागोन आरो। बेबायदिनो जोंहा गोबां सांग्रांथि जानांगौ आरो बेरायनो थांङोब्ला आरो मा लोगोफोरखौ बेरायनायनि सिगांङावनो जोंहा थि खालामना लाग्रोनांगौ आरो सोर सोर थांगोन बबे जायगायाव थांगोन आरो जानाय लोंनायाव बेसेबां थांगोन आरो जोंहा थांनायनिल' बाजेट लानो लाबा जानाय नंङा जोंहा बैयाव फैफिननायनिबो बाजेट लानांगोन आरो बायसेन्स माबा जायोब्ला मा होनो जोंहा रिक्सनि एबा सांग्रांथिनि गोबां खोथा थायो माने बैफोरनिबो जोंहा सान खांनानै माखासे मा होनो बाजेट एबा रांखान्थिफोरखौहाय दोनना लानो रोङांबा नंङाबा जुदि दोनना लायोबा जुदि नों गोजान जायगायाव थांनानै नोंनि गारिफोरानो जुदि माबा मोनसे जायोब्ला नों बैफोर जायगायावहाय मा बानायनो हानाय नंङा आरो बानायनो हायाबा नोंहा मा न'आवहाय फैनो हायै जागोन आरो मानो होनब्ला जोंहा बांसिन गोजानाव बेरायहैयोब्ला थाखा फैस सा गोबां लानांगौनि गोनांथि जायो मानो होनोब्ला गोजानाव थांङोब्ला मानसिनियाव माने नोंनियावहाय माने रिक्सआ माने बांसिन जायो आरो बैफोरनि थाखायनो माने गोबां सांग्रांथि जानांगौ आरो बेरायनाय समावहाय नोंथां। बिदिब्ला नोंथांङाबो बेरायनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां आं नोंथांनो फोरमायनो फंनैसो बुंनो थांङोबथ' खोथा बाथ्राफोरखौ माखासेखौ नोंथांङा बुंलांजोबखाबाय आं फोमबो एसे फोरमायफिनसै नोंथां ओ जेनबा थां बुंनाय बादिनो जोंहा बेरायनायनि थाखाय जोंहा मोनसे खम थि खोन्दो थानांगोन ओमफाय जोंहा सुबुंफोरा साबैसे थागोन साबेसे नांगोन आरो माबे समाव ओंखारलांगो खालामनांगौ आरो नोंथांङा या जायै बै जायगानियाव मा मा नांगौ जायो बेफोर जिरादफोरखौ जोंहा लाफाखानायानो मोजां। मानो होनोब्ला बै जायगायाव बोथोरफ्रा माबायदि बिनि हिसाबै जोंहा गाननाय जोमनायफोरखौ लानांगोन। नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोंहा लाखानांगोन आर ना नोंथांखौ। आरो जोंहा बुंनो थांङोब्ला जोंहा मा मा जों दावबायगोन बिनि सायाव दिडपेन्ड खालामो जोंहा बाइकफोरजों दावबायोब्ला जोंहा एसे एनै माबाफ्रा जायो प्रब्लेमफ्रा बांसिन जानो नागिरो मानो होनब्ला जोंहा बाइकनि सायाव जोंहा माखासे गावनावनो माखासे थाल लानांगौ। खोथाफ्रा जोंङ जोंहा आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बाइकजों माखासे रिस्कि बा दा जोंहा लामाफोरा बिदिनो एसे माबा जायोब्ला जरनाफोर जाबाय बायोब्ला जोंहा एसे मोजां सालायगिरिफोरा जोंहा सालायनाया गाहाम। जोंहा मानो होनोब्ला माखासे मिस द्राइभारनि गेजेराव द्राइभार फोरनि गेजेराव गोरोन्थि जानायाव जोंहा बयनिबो जिउआ जोंहा जिउ खहा जानो नागिरो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बै जायगानि थासारिफोरखौ नायनानै जोंहा गाननाय जोमनाय माखासे जुथा, मुजा फोरनिखौ लाखानाया जोंहा गाहाम जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बै जायगानि थासारिजों जोंनि थासारिजों जोंहा मिलाया अबेबा दाबसे जायगायाव जोंहा बोथोरा गुसु जायो अबेबा दाबसे जायगायाव जोंहा बोथोरा गुदुं जायो आरो बोथोर लायै बोथोर बिदिनो नायनायनानै जोंहा मालफोरखौ माल बुस्थुफोरखौ जोंहा लाख खानाय गाहाम ओरैनोथ' जोंहा बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमै दावबायनो हायो जोंहा जोंनि हादरावबो दावबायनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गोजान गोजान जायगा फ्रावबो जों दावबायहैनो हायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दावबायनाय बुङोब्ला दानि जुगाव जोंहा दावबायनायनि बागै जोंहा
गुबुन गावबागाव दावबायनायनि बागै जोंहा इन्टारनेटफ्राव जों हगारनायखौ नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जों बे दावबायनायखौ गाव गावनि दावबायनाय खौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों हगारसारनानै जों बयखौबो आं दावबायदों बे दावबायदों होननानै जों मि‌ थिलायनो हायो जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनाय सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनदों। माखासे सुबुंफोरा गाव दावबायखौ खोन्थानानैनो आरो इन्टारनेटआव हगारनायनि गेजेरजों गाव गावखौ सासे गेदेर सुबुं मुं हिसाबै जोंहा मुं मोनदों आरो बेफोरो दासिमबो दावबायगासिनोयानो दं। मानो होनोब्ला जोंहा साफा साफा सोरबा सोरबा सुबुंनि थाखाय जोंहा दावबायनायानो गाहाम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां सुबुङानो दानि जुगाव दावबायनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां गोबां सुबुङानो गोजान गोजान जायगा एक्सप्लेन खालामनाय आरो गावबागाव जिउनि थांनो गोनां जायगाफोरखौ बो खौबो थांनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंहा थांनांगौ नोंथां नंगौ जोंहा बेरायनांगौ जोंहा बेरायनायाबो मोनसे जोंनिनो खोन्दोगा जोंहा समनि थिनायाव बयबो बेरायगोन आरो सोरबा बेरायनायखौ आं आसा खालामो आरो। ना नोंथां औ नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय जोंहा दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
दोन्थ'लायनोसै दे नोंथां औ।